अ अ नोंथां खोनादों दे।
औ खोनादोंना औ दे गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
नोंथांजों ओरैनो माने। माने आङो दा फरायसालिनि बागै दानि जुगनि फरायसालिनि बागै दा बोरै बे बेफोरो माबायदि जानांगौ बेखौ रायलायनो थाखाय नोंथांजो
औ औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां बुंनो हागोन।
जेनेबा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेनेबा दानि जुगनि फरायसालिफोरा माबायदि जानांगौ?
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन जेरै दा नोंथांनि सोंनाय बादिब्ला फरायसालिया माबायदि जानांगौ ना सोलोंथाइफोरा माबायदि लानांगौ?
औ फरायसालि सोलोंथाइ औ सोलोंथाइनि बागैबो औ।
औ नोंथां जेरै दा नोंथाङा सोंथि सोंबायदि फरायसालिनि बागै मारै जानांगौ दा आं बुंलां सानदों दे जोंनि ओम जोंदि दा नुबोगासिनो दङ जोंनि बर'नि फराय दङ जोंनि बर'नि लिरनाय फरायनाय गासैबो जाबोनो हमबाय। नङा होमबा नोंथां बेनि बेनिनो मादाव जोंनिया गिबियावनो गिबियावनो जोङो गिबि थाखो होनब्ला जेरै एल एल पि निफ्राय जागायो आरो सोरबाथ' प्राइभेट प्राइभेटबो थायो।
औ औ।
गुबुन गुबुन मुं दोनो बेफोरबायसानो। गिबियावनो प्राइभेटफोरनिया एल केजि इउ किजि थायो बेफोरनि बेनि उनावसो से थाखो नै थाखो जायो नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदिसानो। ओ सरखारियावबो जोंनिया अंग'बादि थायो। नङा होमबा अ बे ओ एल-पि आव जोंनिया क्लास ओ थाखो बायालागै थायो। नङा होनबा नोंथां औ बेनि बेनि उननिफ्रायनो जोङो ओ बा बोसोर फरायखांनायनि उनाव एल-पि आव जोङो गिबि एमि एमि सिक्स ओ द' थाखोआव फरायहैयो बेनि उनाव ओ द' थाखोआव जोंनिया थाम ओ द' थाखो बेनि उनाव स्नि बेनि उनाव दाइन बेनि उनाव जों एम इ हाबो नङा होमबा नोंथां एम इ आ एम इ आव बोसोर नै थायो। एम इ आवबो बोसोरनायनि उनाव जोंना ओ। मेट्रिक मेट्रिक आनजाद होयो जायो।
औ औ होमबानिया हाइस्कुल लेभेलनि जाहैबाय आरो होनबानिया औ औ।
हाइ स्कुल मेट्रिक आनजादखौ होनांगौ जायो औ। बेनि उननिफ्रायनो बेनि उननिफ्रायनो ओ जोंनिया गुबुन गुबुन आयदा लानो हायो जेरै सोरबा लायो साइन्स सोरबा लायो कमार्स सोरबा लायो ओ आर्स अ बेफोरबायसा लायो आरो जाय ओ आर्स लायो बेफोरो गासै जोंनि बर' बर'फोरनि साननाय मादिबा बांसिनानो सानोदि आर्स ओ साइन्स लानांगौ होननानै। मानो होनबा आर्सआव बारा दै माबा मोना बिदिसो सानो। नङा होमबा नोंथां ओ बेफोर बाय खायनो जोंनि बर' फरायसालिया ओ नोसोंनि जायगायावथ नुनाय बायसाबा फरायसालि बुंब्ला जोंनि जायगायावथ' गासिबो मोजाङानो गोजा। आरो गासैयावबो औ औ। जेरै दा एल-पि होनब्लाबो एल-पि आवबो जोंना सरखारफोरा दानिया नांगौ बादि गोलोम बोथोराव नांगौ बायदि फेनहैयो आरो थाग्रा न' फोरबो आरो खिखरसालि गासैखौबो हासुग्रासालि गासैखौबो दंजोबो औ नंगौ दा प्राइभेट बुंब्लासो प्राइभेटआव बाहाय उसुबिदा जायो आरो
औ औ औ।
ओ निजा गावनि फैसादोनो ओ जेरै फरायसालिनि कमिटि कमिउनिटि थायो बेफोरसो जानांगौ जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ। बिदिनो गावसोरनि आखाइजों आ गावसोरनि रां खर सा खालामनानै बानायनाय बादि जायो आरो। औ औ औ नंगौ गासिबावबो।
बे बेयावबो आरो ओ फरायसाफोर फोरनिफ्राय मोननायफोर रांफोरजोंसो बानायनाय जायो। नङा होमबा औ औ। बेनि थाखायनो नोंथांनियावबो आं एसे सोंहरनो सानदों नोंथांमोननि जायगाथिंनि फरायसालिया माबायदि?
दाथ' जोंनियाव बिदिनो जोंनि साइडजआ जोंनि जोंनि माबा ओरैनोथ' आङो बेसिकेलि माबानि बाक्सा डिस्ट्रिकनि। एसे माबानि आरो जेनेबा जोंनि स ओ बे ओनसोलाव बिदिनो प्राइभेट स्कुलफोर दं बांसिन। ओमफाय आरो बिदिनो सरकारि स्कुलबो दं दा जेनेबा प्राइभेट स्कुल फोरा मोजां जाया बे नंगौ बिदिनो सोलोंथाइया प्राइभेटाव आरो बांसिन मोजाङै जासिनो नागिरो आरो माने औ मोजां जानो नागिरो। बिदिनो सरकारि स्कुलफोरावसो बांसिन जेनेबा सुबिदाखौ मोनसि सिन नांगौमोन जेराव फोरोंनायनायनि मानो सुबिदाखौ औ मो सुबिदाखौ मोनोबो खिन्थु खायसे माबाया मोजां जाया माने फोरोंनाय माने बिदिखौ जोङो नुनो मोना आरो फोरोंगिरिफोरा औ। बिदिनो प्राइभेटआव बांसिन गोसो होनानै फोरोङो जेराव निजिनि आखाइनिफ्राय खरसा खालामनाय जायो नोंथ बुंलांबाय जेनेबा ओ टुडेन्टस फरायसाफोरनि आखाइनिफ्राय फैसा लानानैसो जेनेबा स्कुलखौ ओ फोथांना लाखिनाय जायो बे औ नंगौ दा दा बिदिनो बेनि थाखायनो माने मोजांबो खालामनो गोनां जायो प्राइभेट स्कुलफोरा औ। आरो बिदिनो ओ मा होनो बे स्कुलनि फेसिलिटिसनि बागै बुंनो थांबा जेनेबा जौगाथायनि बागै बुंनो थांबा त' बांसिन मोजां जायबा रिजाल्टफोर लाखियो बेथ' बांसिन सिनानो दानि जुगाव प्राइभेटनिफ्रायनो फैयो इदिनो सरकारि स्कुलनिफ्राय फैनाया फैनायबो गोबां फरायसाफोर दं। जायफोरो मोजां औ। औ औ कम जायो औ नंगौ नंगौ नोंथां। दा बिदिनो जोंनि जा आरो गोबां इंग्लिस मिडियाम स्कुलफोर दं। बेफोरनि फेसिलिटिसफोरा आरो बुहुत आलादा जायो। औ आरो जोंनियाव आरो बर' मिडियाम बिदि स्कुलबो दं जेरै ब थ' आस्रम थाहैबाय इउ एन एकाडेमि थाहैबाय बिदि गोबां स्कुल दङ आरो। ओ जोंनि खाथि खालायाव बिफोरबायदि नुनो नागिरो माने नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां बेफोरबायसानो ओ दा ओ आंबो सासे ओरैनो प्राइभेटाव हाबना दोङो। जोंनि माबायावबो दा बेफोरबायसा ओरै सुबिदा गैया आरो। जेरै दा ओ फरायसालियाव जेरै ओ लोंग्रा दै बेफोरनिबो बारा ओरै सुबिदा गैया।
औ औ नोंथां औ।
किख'रसालि हासुग्रा सालि बेबो बारा ओरै मोजां नङा आरो गोलोम बोथोरावबो न'फोराबो बारा ओरै मोजां नोङा मो अखा अखा हानाय बोथ थोराव अखा सेरो बेफोरबायसा बांसिनानो नुनो मोनो। आरो औ औ नंगौ प्राइभेटफोरनिखौ आरो ओ गथ'फोराबो एसे ओ सुबिदा मोनो आरो गल ओ गोलोम बोथोरावबो सोरनावबा फेन थाया जायो आरो बाहाय औ औ नंगौ नोंथां। बेफोरबाय सानो जा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आरो ओ नोंथांनायाव आं सोंथि सोंनो सानदों। ओ जोंनि मिडियामजों फरायनाया साबसिन जागोन ना आरो ओ इंराजि ओ रावजों सोलोंनाया?
दाथ' आंनि आंनि बादिब्ला जोंनि बर' जोङो जिथु बर' सुबुं बे बर' सुबुं हिसाबै माने जोङो जोंनि बर'खौ बर'नि सोलोंथाइखौ सुस ओ जौगाहोनाया साबसिन मोजां आरो माने जोंनि आंनि नोजोराव आरो ओ बांसिन मोजां माने बे जौगाहोनाया आरो जेनेबा ओ बिदिथ' नङा जेनेबा इंलिसखौबो रोंनांगौ जेनेबा इं - इंलिसाबो बु गोबां इम्परटेन्ट माने औ जोंनि ओनस औ गो गुबुन हादराव दावबायनो हाया जायो औ गोनांथि आरो माने इंलिसाबो जेनेबा आंनि बा दिब्ला जोंनि बर' आरो जेनेबा इंलिस बे मोननैबो मोनसे माने मोनसे लेबेलावनो जुदि जौगाहोनो हायोबा मोजांसि गोन आरो आंनि साननाय बादिब्ला माने‌ मोननैखौबो सम मान नोजोरजों लांनो हायोब्ला होमबानिया आंनि थाखाय मोजां सिना जागोन आरो माने आरो जोंथ' जोंनि जिथु बर' जोंनि बर' राव बेखौथ' जोङो जेसेबां हायो एसेबां जौगाहोनाया जोंनि मोनसे दायित्त' नङा होमबा नोंथां जों औ जोंनि मोनसे जोङो जोंनि-जोंनि हारिनि जोंनि जितु राव बेखौ जोङो जेसे बां हायो एसेबां जौगाहोनांगौ बेयो औ नंगौ नोंथां बेयो जोंनि आंनि औ औ नोंथां दे बुंदो नोंथां
आ नोंथाङाथ' दानि जुगाव नुनो मोनो बांसिनानो जोंना बर' मिडियामफोरा एसे सोरखारि ओ स्कुलफोरा खमायनो हमबाय नङा होमबा नोंथां बर' मिडियामनि ओ स्कुलफोरा जेरै दा बांसिनानो बायनो हमलांबाय स्टुडेन्ट फरायसाफोरा खमिनो हमलांबाय आरो औ औ बिदिनो एसे खमायनाय नुलांबाय आरो बेनिखायनो ओ नोंथाङा बेफोरबाय सानो मिथिगौमोन ना
नंगौ नोंथां बिदिथ' गोबां ओ जोंनियाव बन्द' जानो हमदों जेनेबा मानो होनबा जोंनि खाथि खालायाव बांसिन इंलिस मिडियाम स्कुलफोरा बांसिन बांनो हमबाय बे बांनो-बांनो हमनायनि जाहोनाव माने गोबां बिदिनो बिमा बिफायाबो जेनेबा गथ'नि पेरेन्टसफोराबो जेनेबा गथ'खौ एसे मोजां सोलोंथाइ होनो नागिरो आरो फाय जाहाथे इंलिस-इंलिस रोंथो इंलिस रावखौ सोलोंथों होननानै बांसिन सिनानो बिदि प्राइभेट स्कुलाव होयो माने इंलिस मिडियाम स्कुलाव औ दा बिदिनो औ औ दे नोंथां बुंजागोन दे
औ दाना सोरबा सोरबा आरो गथ'फोरखौ नुनो मोनोदि ओ बर'-बर'खौ बर' रावखोनो निजिनि रावखोनो लिरनो रोङि बे फोरबायसा नुनो मोनो आरो आङो बेनिखायनो औ औ बेबो बाहाय एसे जेंना जानो हागौ
औ जेनेबा आङो बुंनाय बादिब्ला इंलिसखौ होबाबो जेनेबा बर'खौबो जोङो सेम लांनो हानांगौ आरो माने औ बेखौबो लां बेखौबो लां मा ने बिदि आरो जों आंनि थांखि बादिब्ला
नंगौ नंगौ नों जेरै दा जेरै दा ओ उन्दैनिफ्रायनो इंलिसआथ' थाखायो नङा होमबा बिदिनो बर'आबो थाखाथारनांगोन बेफोरबायसा इंलिस मिडियामावबो बिदि ओ बिदि जानांगोन आरो औ औ जेखुनु जादो आ नोंथां नोंथांनिफाय जा मिथिनो लादों ओं फरायसालिनि बागै मोनथिबाय बेनिखायनो नोंथां
औ नोंथांसिबो आंनो गोजोन हामलायनाय थाबाय दे नोंथां दे होमबा दे औ